हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ होनबा जों दानिया नै फन थानायखाय लायरायनो हायोसै आरोना कलबो
औ औ। फन थानायखाय जों जों सानैजोंहाय रालायहरनो हाबाय आरो ना गोजान गोजानाव थानायबाबो। बे गैयामोनबाथ बोरै रालायगौमोन?
औ गुबुन गुबुन दाबसे जागायाव थानायबाबो जों रालायनो हादों आरो।
औ लिरना हरनायसो जागौमोन लेटारावहाय जोङो माबा रादाब बादि लिरना हरनाय जागौमोन।
जायखौ जोङो माने समजोंबो मोननाय नङामोन गोबाव नेनांगौमोन।
औ। मोनसे बाथ्रा मिनथिनो थाखाय नोङो गोबाव नेनांगौ जाबायमोन आरो बेनि थाखायनो दे होमबा नोंथाङ मा बुंनो नागिरदों?
आंथ' दायो सानबाय जे जोंना बे फननि बारैनो फरायनोसै जोंहा एसे।
अ फननि बारैनो दे सरायनोसै होनबा।
बे फनाथ' मानसि जोंनो बानायखानाय मोनसे बेसाद नङा होमबा?
नोंगौ बेथ नोंगौ।
औ आरो आंथ' सानो आरो फना जोंनि माने जिउ खुंलांनायखौ जोबोद खोहस बा माने इजि बानाय लां
औ जोबोद मा माबा बानायदों आरो ना
गुरै बानायबाय आरो ना अ।
आरो
नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बे फननि बारै सिगां?
औ पन पनानोथ' जों बे बेसार बानायायना जे मानसि मानसिया जे मा साननानै बानायनायथाय बे बेसादखौहायो नाथाय मा मोजां बुस्थु बानायदों आरोना नाथाय बे मोनसे बुस्थुआ गाज्रिबो होनजायो सोरबा सोरबा बे मबाइलखौ बांद्राय बाहायो।
मानोना बे मबाइलजों जे ओरैबाददि रेडिअ वेब ओंखारोना बेफोरो नोंनि मोदोमखौहाय हामा खालामो आरोना। अब्ला बेफोरनि थाखायनो मोजाङै बाहायनांगौ बे बेसादखौबो। आरो बिदिनो बेसादाबो बाहाय मोजां जायग गायाव बाहायोबा मोजाङै बाहायनो हायो गाज्रियाव बाहायोबा गाज्रियाव बाहायनो हायो। मोजाङै दोननांगौ मबाइल बेसादा नाथाय मबाइल बेसाद थानायखायनो दा जोंनि गासिबो दिटेल जोंनि गासिबो जोंनि जे जा मिथिगौ जोंनि बारियै बेफोर मबाइलाव थाजोबो बेफोरखौ जों जुदि मोजाङै दोनना लायाबा सोरबा खावनो हायो आरोना बे खावनानै बेखौ बाहायनो हायो बिसोरो।
बे नोंनि नामफोरखौ लाना अब्ला बेखौनो मोजाङै बाहायनांगौ आर ना बुस्थुफोरखौ बाहायोबा बिदि बाहायलाबायजा नायनङा सोरबा हेक खालामना होगोन।
बिदिनो आरो बेलेक बेलेक टाइपनि फन फैबाय बे बेसादा जेरै सामसुं आइफन बे आजिखालि मानसिफ्रा बे आइफनखौ लायोना सोरबा सोरबाथ' इएम आइ बावबो आइफन लायो। नङा होनबा? बेखौनोथ' नाथाय मानसिफोरा फैसा पैसा गैयाबा एमान बायना लायोथाय फलफोरखौहाय जेराव गावनाव जेबो बाहायनायानो जानाय नङा नाथाय नों एसे देखायनो थाखाय बायदोंबा नोंना भुल आरो ना नों जुदि बेखौ एसे गावनि देरहानाय देर देरहानो थाखाय बायदोंबा नों माबा मोननो लुुबैदोंबा बेखौ बाहायना अब्ला मोजां आरोना बायबा। नोंङाबाथ' नर्मेलनो फन रायलायबानो जायोनानो स्लाय स्लाय फन लास्लाय नोङो लेपटप लाजायोना नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
मावनो हागोन नोङो आरो नोंथाङा मा बुनोबा
नोंथां बुंलांनाय बायदिनो माने नंगौ थारैनो बे बाथ्राफोरा। आरो माने फना ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो जेरै नों बुंलांबाय आइफन सेमसां
आ
बिदिनो एन्ड्रइड फनफोर जेरै लाभा आरो मा होनगोन सेमसां रेड मि रियेलमि औ आरो सिगाङहथ फना किपेडसोमोन नङा होनबा? जेराव जोङो माने इन्टारनेट सालायनो हायामोन आरो।
औ
माने मोनसे ओइजिअ होननाय फनाव हायोमोन नाथाय सिगांनि जे नकिया फन जोङो माने इन्टारनेट सालायनो हायामोन आरो औ आरो जों दा बुङोला ला माने फना इन्टारनेट गैयाबा जेबो नङा आरो ना। मानो होनबा जोंहा इन्टारनेट गैयाबा माथ्र कल'लसोलायनो हायो। नाथाइ जोंओ ससियेल मिडया बा बिदिनो जोंओ ओ इउटुब बा जायखिजाया इन्टाइटेलमेन्ट फ्लेटभर्म जायखिजाया माबा मोनसे गुबुन गुबुन प्लेटफर्म दायो नङा होनबा दानिया औ बेफोरखौ जों बाहायनो हाया आरो ना। जुदि जोंनियाव मा होनो इन्टारनेट गैयाबा।
औ बेथ नांगौ बिदिनो नोंथाङा बुंदोंमोनना एनड्रयड होनना बिदिनो आइअ एस बबो थायो आर ना जेरै आइफना आइअ एस जों बानायनाय।
औ जों माने फन आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडिया सालायनो हायो आरो खायफा खायफा मानसिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसाबो खामायनो हादों माने जों खामायनो हायो आरोना बिदिनो जोङो माने मोजां कन्थेन्टफोरखौ लाबोनो हायोबा आरो बिदिनो जोंङो इन्टारनेट आरो फननि गेजेरजों जोंङो माने जोंनि फरायनायफोरावबो जों हेफाजाब मोनदों जायफोरा माने बिदि टिउसन फोलानो हाया। दाम बिदि होनानै लानो हाया बिथांमोना माने बिदि इउटुबफोरावनो फ्रियैनो सोलोंनो हायो आरो गोसोबा नाथाय जुदि जों बाहायनो रोङाबा जों खहाबो खालामना लानाय जागोन गावखौनो। जुदि जों गाज्रियाव बाहायोबा नाथाय जों मोजाङाव बाहायोब्ला जोंङो माने जोबोद मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बे फन आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों औ मानो होनब्ला जोङो बे मा होनगोन ओ जे गुगोल फोरनिफ्राय जोङो पिडि एफ मोनसे लेखाफोरनि पिडि एफ ब जोङो डाउनलड खालामनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो माने बे दाम गोसा होनानै जोङो खिथाफोरखौबो बा लेखाफोरखौबो जों बायनो नांगौ जाया आरोना मानो होनबा जोंङो गुगोल फोरनिफ्राय जोंङो मा फ्रियावनो बा बबेबा मोनसे वेब साइ जों फ्रियावनो औ फ्रियावनो फरायनो हायो आरो डाउनलड खालामनानैहाय। औ नोंथाङा बे इन्टारनेटनि बारै मा बुंनो सानदों?
इन्टारनेटआ मोजां ओमफ्राय इन्टारनेटआ आजिखालि माबा फैबायना फरजिनिफ्राय पाइप फाइभज फाइभजनिफ्राय सिक्स जि
एदि माने बारहावाफ्रा एसे गाज्रि जालांगोन आरो ना थब इन्टारनेट इन्टारनेट जाजोबगोन बेफोर सिक् जि फैनायखाय दाउसिन दाउलाया थैलाबायदोंमोन। नङा होनबा बिदिनो ओ बिदिनो मोजाङै नायना बाहायनांगोन आरो मबाइलफोरखौबो बिदि बाहायलाबायायजाबबाय थानाय नङा। जोंनि फनफ्रावहाय बिदिनो आइ एम इ आइ नाम्बार थायोना इन्टारनेसनेल मबाइल मबाइल इकुइपमेट आइडेन्टि बे इउनिक नाम्बार आर नों बे फनजों नोंखौ नागिरनो हायो ना मबाइल गोमाबाथाय। अब्ला नोंनि मबाइला बिदि नामा? रंबायखौ नोङो लाखिना दोन मोजाङै लिरना दोन नबा फट' खेबना दोन। मोजां जायो बेफोर थाबाथाय आरो बिदिनो जोंनि फना मोस मास मासावनो ना मास मोननै मास मोननैयावनो आपदेट जायो नोङा होमबा? माने नोंनि मबाइलानो सोलायबाय थायो। जेरै बोसोरसे बोसोरसेयावनो ओमफ्राय ओनो हायोबा आइपन खोनो आइपनानो माबानिफ्राय आइपन टुवेलेनिफ्राय आइपन सेभेनटिन ओयतिन सिमोन नङा होमबा? आरो बिदिनो सफ्टवेर सफ्टवेरफ्राबो आपडेट जायो सिङावनो बारजो गारजोन हिसाबै जेरै ओ आइ अ एस ओइटि एनड्रइड फिफटिन गोदोहाय आइ अ एस सेभेनटिन मोन खोमा एनड्रइड फटिन थारटि टुवेल बिदि मोन इदिनो आव बिदिनो सोलायलांबाय थायो आरो ना बिदिनो मोजांसिन मोजांनिफ्राय जालांबाय थायो। उम बेफोरखोनो मोजाङै बानायनांगौ ओम। उम मबाइल लाबा ओमफाय माबोरै मोजां नों मानसिफोरा अबावबा गोमाबा बो नोङो गावखौनो नागिरनो हागोन लामाफोरखौ अबस थांनांगौ अबेथिं थांनांगौ अबेथिं थानाङा। नोंना जुदि मबाइल गैयाबा नों अबा गोमाना लाबा मा खालामो नोंलाय फैफिनो मा खस्थ जागोन ना माननिफाय मानसि सोंनांगोन नों खेबसनिफ्राय मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव सोंनानै आरो मानसि नागिरनायाव आरो खस्थ' जागोन ना
थानो थाखाय बेफोरोबो माबा गुरै खालामना होबाय खामानिखौहायो। जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन फरायनायावहाय जोंनो पि डि एफ डाउनलड खामबानो जायो अनलाइन फरायबानो जायो। जेरै दा जों बिदिनो बुंनो थाङोबा जोङो पि डाब्लिउ मोनसे जेराव इन्जिनियारिं आरो दक फोरनि थाखाय फोरोङो बेयावनो जोङो अफ-अफलाइन नोङो जुदि थांना फरायो फरायहैयोबा इयाव मा माने रां थाङोना इमफ्लाय बिदिनो नोङो अनलाइनाव फरायोबा बियो मा खम राङाव थांगोन आरो। ओमफ्राय नों जे मोन माबा नोंनि खिथाब नोंनि लेखाफोर बायो बेफोर थ' नोंनि बेदि लेखा बायनाय बुस्थुआ बेयो गाज्रि जालाङो ना लासै लासै नाथाय बे जुदि मबाइलनि लेखाखौ बायोबा पि डि एफ होननायखौहायो बे गोबाव जोर गोन नायो नोङा होनबा नों लेख जिलांनो हागौ नों एसे अखा बार बार बारबा दैनांबा नाथाय बे मबाइलना जेबो जानाय नोङा ना जेब्लासिम नों एखौ मोजां जायगायाव दोनगोन। माने मोजां जायगा माने सिटर खालामना दोनगोन आरोना ज'नो उम मोनसे बेनिफ्राय मोनसे जायगायाव हरनो हायो नोङो एखौहायो बे पि डि एफखौहायो नोंसोर लेखाखौ बिदि हरनो थांबा मा फैसा थांगोन ना नाथाय नोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे जायगा हरनोबा जरै दा नोङो मोनसे जायगायाव दं मोनसे अनेक जायगायाव मोनसे जायगाया इमान गोजाननो दा नों लेखाखौ बोरै हरगोन कुरियार नों पार्सेल खालामना हराबा फैसा थांगोन ना एमान बुरजा लेखा हरनाय ओमफ्राय बिदिनो जे दि नोङो मबाइल जों हरोब्ला पि डि एप खौ डाइरेक्ट हरनो हायो आरो ना माद गोरलै जायो आरो ना खामानिफ्रा। नोंथाङा आरो मा बुंबावनो बा?
बे माने मबाइल आरो इन्टारनेटआ माने बिदिनो बेहा माने मोननै रोखोमनि जोंखौ मानसि जिउआव माने इन्टारफेर खालामदों होनजायो मानो होनबा बे गाज्रिथिंबो लाङो आ रो मोजांथिंबो लाङो आरो माने जोंबो बे माहोनगोन इन्टारनेटनि गेजेरजोङो बिदिनो भिडिअ कल बेफोरबायदिबो रायलायनो हायो। जाय माने जोङो जुदि गुबुन देशाव गुबुन हादोराव थाब्लाबो जोङो रायज्लायहरनो हायो आरो गुबुन गुबुन हादोरनि गेजेरजों आरो बिदिनो जोंनि फनफोराव जों नुनो मोनो जोंहा जि पि एस सिस्टेम थायो। जायनि गेजेरजों जोङो माने ओ मोन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला आरो बेनि जागानि नि लामाफोरखो जों मिथियाब्ला जोङो माने बेफोर ओ फनाव नायनानै ओ जों गुगोल मेप नायनानैहाय जोङो माने ओ थांनो हायो आरो रावनिबो गाइड नाङा लासिनो। बा जों इसे गियालासिनो गिया लास नो जोङो थांनो हायो आरो नङा होमबा? मानोना जोङो बिदि दाब से गोदान जायगायाव हांबा जों जुदि लामाखौ मिथियाबा जों एसे गिनाय मोन ना नाथाय जों ओ बिदि फन थाबाला जोंङो बि गुगोल मेप थाखायो स जोङो एसे कनफिदेन्स मोनो आरो आरो बिदिनो फनफोराव गुबुन गुबुन माबा थायो। आलामनिबो माबा थायो। जुदि नों हारसिं थायोब्ला औ हारसिं थायोब्ला जोङो सिखारनो हाया नङा होनबा बेनिखायनो माने जोंहा आलार्म थायो। बे आलार्म सिस्टेमा जोबोद मोजां होनजायो आरो इस्पेसियेलि माने फरायसाफोरनि जिउआव। जिबनावबा माने जाय माने बिदिनो हारसिं थानानै महाबाफोर साख्रि बा खामानि मावो। बिथांमोननि थाखायबो जोबोद इम्परटेन्ट मानो होनबोला जोङो बांसिनानो जाय जोङो समाव उन्दुनाय जायाना आरो फुङावबो थाब सिखारनांगौ जायो खामानि गावनि खामानि बा फरायसालिफोराव थांनो थाखा खाय बिनिखायनो जोङो मा होनोगोन ओ आलाम होनानै लानांगौ जायो आरो। जुदि जोङो हारसिं थायो अ। नङाबा उम। जेरै जोङो माने फुरिखा टाइमावनो फुरिखा टाइमावथ' जोङो थाबबो उन्दुनाय जाया आरो फुङावबो फुजानो रावबो गैया जायो। इस्पेसियेलि नों हस्टेलफोराव थायोब्ला बे टाइमाव ओमबा अब्ला बे आलामा जोबोद गोनांथि आरो। आरो बिदिनो जोङो ओ मा होनो साउथ थुन गुबुन गुबुन सावथुनखौबो नायनो हायो जोङो ओ मा होनगोन मबाइनि गेजेर जों सा रंजानायखौ मोननो हायो आरो बे फोर सावथुनफोरखौ नायनानै दसे समनि
औ रंजानायथ' मोनो माबा सोलोंनोबो इनिफायनो सोलोंनो हायो।
आरो माने जों गावनि रोंनायखौबो गुबुननो दिन्थिनो हायो। जोङो माने गावनि ओ रोंनायफोरखौ जोङो बिदिनो भिडिअ फोर लानानै आपलड खालामनो हायो आरो। आरो गुबुनखौबो फोरोंनो हायो आरो बिदिनो दिन्थिनो हायो आ